खोनादोंदे अ
जोङो दायो नैबे नेक्स टपिकआव दा यो मा होनो ओरै मिथिंगायारि जिखुनु जोंनि आबहावानि जोंनि प्रब्लेमफोरनि सायाव माखासे
औ औ।
उम जोंनि मि थिंगाया दा जेरै जोङो बे जोंनि बे मिथिंगाजोंनो जोङो दिनै थांनानै दंगासिनो जोंनो बे अक्सिजेन होदों बा जोंखौ जोंनि बे सुबुं माहारिखौ दायो बे जोंनि मिथिंगायानो जोंखौ खांबोगासिनो जोङो बेफोरनि माखासे मा होनो गुबुंले आरो बिनि जे माखासे जोंनि मिथिंगानिफ्राय माबायदि बिफद जायो बा बियो माबायदि गुबुंले जादों जों बिनि सायाव दसे सावरायनि आरोना
औ औ सावरायजायो
गिबियावनो जोङो जों मिनथिनाय बायदिबाथ' जों जे दा मिथिंगायाव दङ बा जोंखौ जे मिथिंगाया खांबोगासिनो बेयाव जोंहा गोबां बिदि बायदि रोखोमनि बिनि जे जिखुनु गुबुंले जानाय बा जेनेबा जोंनि मिथिंगानिफ्राय जोङो मा मा जों खैफोद फैयो जों दा बेखौहाय गिबियाव जों थांखिगोन बेजों लोगोसे बेखौनो आं मि मिथिनायावहाय दानि बे दानि बे मुगायाव जोंनि मिथि मिंथिंगाया जोंखौ गोबां रोखो रोखोमनि जोंनियावहाय मा होनो पलिउसन एबा जोंनियाव केेलेमेटिस माने मा होनो खैफोदबो लाबोयो आरो बेयाव माबोरै गुबुंले जानानै जोंखौ माबोरै खैफोद जों जों खालामो जों बेखौ एसे एनैबाबो मिथियो बिजों बेयावनो बुंनो थाङोबाथ' जोङो जे बारनिफ्राय जोङो दायो जों हां लागासिनो बेबोथ' गुबुंले जाय बेबोथ' गुबुंले जायोना लोगो? बे गुबुंले बेखौ जोङो मिथिनाय बायदिबाथ' जोंनि बे आबहा बे जोंनि आबहावायावहाय जोङो गुबुंले बार जोङो हां लानाय बे जों बेफोरखौ नायनो थाङोबा जोंनो गारि गुरा मथर बा जोङो फेक्टरि बा बिदिनो गोबां जोङो माबा माबि सावनाय मानायफोरजोंहाय जोङो बे सावनाय मानाय बा जोंनि गारि मथर बा जोंनि फेक्टरिफ्रा जे गाज्रि गेसखौ आगारो जों बेखौनो दायो हां लानांगौ जादों ना जायाखै? लोगो बेजों लोगोसे बियो जोंखौहाय गोबां रोखोमनि बेमार आजार जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोबा मा मा होनो आस्थमा माने जों हाफानि नङाबा बेबायदिनो हार्ट प्रब्लेम बा बिदिनो बायदि रोखोमनि जोंनाव बेमार जोङो नुनायखौ जोङो नुनो मोनबोगासिनो आरो बेजों लोगो स से नैथियाव दंबावो जोंहा दैया जोङो दैखौबो गुबुंले खालामो जोङो दै गुबुंले खालामनायनियावहाय जों गिबिसिन नायोबा जोङो दैयाव जे जोंनि बे बे जोंनि जे दैयाव जों बेखौ नायोबा गिबियावनो जेरावहाय जोङो आबादथिलियाव जोङो मा होनो गोबां रोखोमनि जोङो मुलि बा माबा माबि सारोना
औ नंगौ
सारनायानो आरो फिन दै बेलेग जोंनि दै मोजां बा जोंनि हासिंनि दैखौ जों जेखौ जों बेवहार खालामो बेजोंहाय बियो लगायनानैहाय आरो जों बेखौ लोंफिनबा जोङो जोंनि माखासे देहायारि बा जोंनि मिथिंगायाव जोङो प्रब्लेमखौ नुनाय मोनो आरो जोंनि दैमा दैसाफ्रावबो जोङो जेखौ जों नुबोगासिनो जोंनि दैमा दैसायाव जोङो बेखौ गुबुंले खालामनानै जों बे दैखौबो जोङो लेथ्रा खालामनाय जायो
नोंगौ नोंगौ
दा जोङो बे दा बेफोरो आं दा बे बुंलानायफ्रा बे माने जों मानसि सोरजिनाय जोंनि खैफोदसो नोंगौ दा लोगो ना
औ नोंगौ मानसि सोरजिनाय खैफोद
उम जोंनि मानसि सोरजिनाय खैफोदसो बियो ओमफाय जोङो मिथिंगायाव जोङो माखासेखौ नायोबा जों मानसि सोरजियैबो माखासे जोङो बेबायदि मा होनो डिजिस्टारफोरखौ जोङो नु नुनाय जायो जों बेयाव नायोब उम जोङो मानसि सोरजियो गाव हारसिंनो जोंनि मिथिंगायानो बेबायदि खेलेमेटिस लाबोनायाव जोङो दैबाना बा बांग्रिं बा ओं बिदिनो खरां बा बिदिनो हाग्राबारियाव अर खामनाय जों बे जों बेफोरखौ नुनो थाङो ना
औ नोंगौ नोंगौ
आं लोगोखौ इदिनो फंनैसो माने बिनि सायावनो जेनेबा मा जेनेबा बुजिनाय बेख खौ आं फंनैसो गोरनो ओम जेनेबा खावलायदों आरो
अ माने दा ओ मिथिंगाया सोरजिनाय खहा होनोब्ला माने जेनेबा जोङो बांग्रिंखौ बुंजायो बेनिफ्राय आरो ओ मा होनो भलकेनि किरपसन दैबाना ओमफाय ओ मा होनोबा बाव बेनो दैबाना बलकेने गेरेपसन ओमफ्राय आरो बांग्रिंनि जाहोनाव जायो आरोना जेनेबा
खरां दङ ओमफाय लेन्ड स्लाइदबो
औ लेन्ड स्लाइद बेफोर जेनेबा जेनेबा आं दा बलकेनिक एरेपसनखौ बुंनो सानदों बे माने जाला मु खिया जेब्ला माने अरगें-अरगेंआ जेब्ला बेरफुयो बेवहाय माने गोबां माबाफोर था माने गोबां मिनारेल्स माबा माबि माने गोबां गाज्रि बुस्थुफोर थायो आ रोना जाय बाराव माबा जायो बार-बारजों औ बे माने बलकेगा माने एरेप जानानै माने बाल बारजों माबा जायो ओ मा होनो मिक्स जाजोबो आरोना माने ब बे माबानि अरगेंनि सिङाव थानाय गाज्रि बेसादफोरा मानथ बेफोर माने बारजों लोगोसे बिदिनो गोजान-गोजान जायगासिम बिरलाङो बिदिनो बारा गुबुंले जायो बेयो जेनेबा मिथिंगायानो खहा खालामनाय जाबाय आरोना।
ओम जोंनि आबहावाखौ माने जोंनि बारावहाय माने बियो मा होनो लगाय मोन देरजाना नै जोंनावनो खहा जाफिनो आरोना बेयो
मा होनो बांग्रिं होनबाथाय बांग्रिंआ जेनेबा बिदिनो हाया मालाबा माने गोबां जेनेबा जाय जायगायाव बांग्रिआ मावो ना जाहैबाय बांग्रिंनि मेन जागा जायो बेवहाय माने गोबां खहा जायो आरोना बेवहाय जुदि बियो‌ सोरनिबा न' न'नि जायगायाव जादोंबाथाय बे न'आ‌ जेनेबा जोबोद खहा जायो बेनिफ्राय आरो ओ लैथो जायगायाव जादोंबाथाय बेदि सुनामि फोर फैनो हायो। सुनामि फैबा आरो खालानि ओनसोलफोरा लोमसाव लांजोबो बेफोर जेनेबा मिथिंगाया सोमजिहोनाय खहा बेनिफ्राय आरो ओ लेन्ड स्लाइदफोराबो जेनेबा गोबां अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव बिदिनो हाग्रा माबायाव हाजो ओनसोलाव ओ हाया गुरै जानानै गुगालाङो आरोना हाजोनि फ्राय बिदिनो सिङाव बेनि जेनेबा बे हाजोनि सिंआव थानाय जि न' बां जिुखुनु जियानो जाया मानो बे लेन स्लायदनि जाहोनाव खहा जालाङो आरो बेयो जेनेबा मोनसे मिथिंगानिनो खहायाव गोलैयो बेबो
बे बियो बेफोरबायदि मा होनो मिथिंगा बे जे मा होनो खैफोदफोरा ओम माने जोंनि मानसिनि जिउ आरो जोंनि धोन सम्फथि बेफोरखौहाय लुकसान खालामलाङो।
नों नोंगौ नोंगौ गोबाङैनो बेनिफ्राय आरो जोङो जि ब ओ हाग्रानि मा होनो हाग्रायाव अर नांनायनि बाथ्रा बुङोबा थाइ बेवहाय हाग्रामा खायसे जेनेबा गोबां माने खरां जाबाथाय बिफां लाइफांनि बिलाइफोरा रानस्रावजोबो आरो सानदुंङा गोसा जानायनि जाहोनाव माने गुदुं जानानै बिदिनो हारसिंनो खामलाङो आ रोना हांग्रा-हांग्रा-बंग्रा ओमफ्राय खेबसे खालामलांनायनि उनाव जेनेबा आ बेयो अखाबो हा हानाया माने बेखौ होबथानायनि राहायानो गैया बादि जाहैयो जुदि जेनेबा मानसिनि नोजोराव फैया बे हाग्राबां बंग्रायाव अरनांबाथाय माने होबथानायनि राहायानो गैया जुदि मानसिया नुवाबा बि
गोबां जिउ जिब जुनारफ्राबो थैयो बेजों आरोबाव मा होनो खहाबो बिराद उम मा होनो उउ
खामथाब जालांबाय आरो बिफां लाइफाङाबो खामजा खामजालांजोब्बाय आरो बेजों लोगोसे ओ बाराबो गेब्रेंलाङो जेनेबा बिफां लाइफांनि खामनायनि हांगारजों । ओ उखुन्दैजों बाराबो गेब
दा ओमफफ्राय लोगो उम मा होनो जों थ' दायो उम जेनेबा मिथिंगायारि गाव ओ गाव सोमजिनायनिफ्रायसो जों दा रायजलायदों ओम नों नुनायाव मा मा होनो मानसिनि मा बुस्थुआ माने बांसिन मिथिंगाखौ खहा खालामदों माने मा होनो मेन मेड माने?
अ दा मानसिनि बुंबाथाय बेनो जेनेबा मानसिया गावनि बिब जिउ खुंनायनि थाखायन जिउ खुंनाय माने गोबां जेनेबा इन्डास्ट्रियावनो फौ माने बिनो रां खावरि खामायनो थाखायनो आरो ना मिथिंगानि मोनसे सम्पदखौनो माने गले गले बाहायफ्लेबाय थानाय रखम जायो जेनेबा जों मिथिंगानिफ्राय सम्पद फोरखौ बुथुमना नै माने गोबां गोबां गोबां माने बाहायफ्लेबाय थायो बेनि जााहनाव माने मिथिंगाया खहा जादों आरोना । जेनेबा जों मोन से इन्डास्ट्रियाव दैनि जोबोर गोनांथिथ' जोङो मि थिंगानिफ्राय हा सानि फ्रायबो बिलोफोरनिफ्राय दै लाबाय फास सिंनिबो दै लाबाय बिदिनो ओ दैखौ बाहायबाय थानानै दैया खहा जादों आरो बेजों लोगोसे मिथिं बेनि इन्डास्ट्रिफोरनिफ्राय गलांनाय ओ गाज्रि मा होनो बेसादफोरखौबो जोङो डाइरेक्ट दैमाफोरावनो गारनाय जायो थ' बेफोरो माने दैखो खहा खालामदों आरो ना माने मानसिया माने गावनि मुलाम्फानि थाखाय गोबां खामानि मावगासिनो जायनि थाखाय मिथिंगाया माने गोबां खहा जादों ।
दैफोरा गुबुंले जादों बेनिफ्रायनो गोबां एकदम बेमार आजार बो सोमजिदों बेयाव थानाय जिब जुनार बे दैनि जिब जुनार ना माबा माबिफ्रा
औ माने दैयाव थानाय जुनाराथ जेनेबा खवा जाखाबाय आरो बेनि बेनि बेनि अनगा बो माने दैमा सेराव थानाय गोबां ओनसोलनि मानसिफोरा माने दैमानि सायावनो सोनारो दैमानि दैखौनो लोङो दैमानि दैखौनो ननि खामानिफोराव बाहायो जायनि जाहोनाव दैया गोेब्रेंनाय जानानै बिसोरो बेफोर दैखौ बाहायनो हानाय जायाखै आरो खायसेफोरा उफाय गैथाराबाथाय माने बेफोर दैखौनो बाहायनांगौ जादों जायनि जाहोनाव बिसोरो माने बेराम आजाराव
बेनो आरोबाव बिदिन जेनेबा हाजो ओनसोलफोराव गोबां हा हाग्रा बंग्राफोरखौ सेफायनानै मानसिफोरा आबाद मावनो लालांबाय थ बेवहाय माने मिथिंगायारि सम्पदा जोबोर खहा जाबाय आरोना जेनेबा जिब जुनारफोराबो जेनेबा गावसोरनि थानाय जायगा आदारफोरनि आंखालाव गोलैबाय आरोथ बेनि फ्राय आरोबाव मानसिफोरा आबाद मावबाय थानायनि जाउनाव हाफोरा गुरै जानानै बिदिनो बेवहायबो बेबो माने एसे लेन्डस्लाइदनि माबा जायो आरोना
मोनसे खाब ओं बे बेफोरबो मोनसे मोनसे जाहोन ना जोङो थ बेफोर । खौ जोंनि मेगनजोंनो जोङो गासिबो दा नुबोगासिनो मा जादों मादों
औ
बे होमबा बे टपिकनि सायाव दायो माने बेयावनो दोनथनोसै खोमा ना लोगो
औ दे दोनजागोन दे